हेल'
अ नोंथांङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ अब्ला नोंथां जोङो दिनैनि आयदाखौ ओ सोलोंथाइनि बेयाव लानसै नङा होमबा
औ जागोन दे नोंथां लाजागोन
औ औ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंना ओ जेनेबा ओ फरायनायखौनो होनो नंङा बा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ ओ बेबायदिनो जोंना सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गोबां गियान मोननो हायो
औ औ नंगौ नोंथां
औ ओ उन्दैनिफ्रायनो जोङो मोजां सोलोंथाइ लायोब्ला उना देरनानैबो मोजां फिथाइखौनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ लानानै ओ माबाखौबो जेनेबा जायगाफोरखौबो जेनेबा गामिफोरखौबो फोसाबनो हायो एबा जौगा‌ होनो हायो आरो सोलोंथाइनि गेजेर जोंहाय
औ
औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा सोलों
ओ हागोन नोंथा हागोन सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जों बुजि मिथि खायो नङा होमबा ओ फरायनानै गियान मोननाय रोंगौथि मोननाय
औ
बेखौलाय मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां ओ सोलोंथाइ ओ जुदि सोलोंथाइखौ जुदि मोजाङै सोलोंनोबा सासे उन्दैखौ आरो ना सासे गथ'खौ बेनि पेरेन्टस एबा बिनि बिमा बिफाफ्रा बेखौ मोजां दायथ' लानां गोन आरोना होनबासो बि गोजौ थाखोसिम थांगोन ओ दिनो बिदि स्कुलाव थांनानै बियो मा फरायदों फरायाखै बेखौ नायनानै आरो बेनि लागै बेसेबांखिनि नांगौखि नांगौथि दङ। बेखौ जगायना होनांगोन आ रो ना ओ खाथा फावथेन कलम पेन्सिल आरो बायदि बायदि नांगौ जिनिसफोरखौ बेनो जगायना होनांगोन आरो ना। ओ बिनि फरनाय लिर नियाव जाहाथे फैयो हेफाजाब खनो हानाय बायदि मा होनोबा फरायनाय होनब्लााथ जों फरायबाय थानल जायाना बिदिनो ओ खाथाफोरावहाय ओ लिरनांगौ जायो आरोना लिरनायजों लोगोसे मा बेखौ ओ माखासेथ एबा बायखाना लानांगौ जायो आरोना। ओ बिदि लोगोसे मा लासै लासै गोजौ थाखोआवनो गोजौ थाखो माने थाखो थाखो फरायलांनानै मा ओ जेब्ला जि क्लासखौ बारो अब्ला क्लास माने थाखो जिसे जिनै मोनहैयो अब्ला बेयावहाय आलादा आलदा माने ओ स्ट्रिम थायो आरोना ओ जेरै आर्ट साइन्स कमार्स बेफोरबायदि आरोना ओ बिदिनो बायदि। बिदि बायदि फरायलांनानै मा बियो गोजौ थाखोसिम ओ रोंगौथि जाहैनानै ओ नांगौखिनि बुस्थु जाखिनि ओ बेनि खरसा थांनाय बेफोरखौ मा बुथुमना लानो हायो आरोना। जाहाथे ओ जेसेबांखिनि बिमा बिफाया खामायनानै बिनि थाखाय ओ फरायनायावहाय ओ खरस खालामदोंमोन। बेखौ बुथुमनो फि बुथुमफिननो थाखाय मा फरायनायनि गेजेरजों बे उनावहाय खामानि दामानि एबा साख्रिफोर मावनानैहाय बियो मा ओ बेखौ बुथुमफिननानै नखरखौ फोथाङा लाफिननो हायो आरोना। बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मा फरायनायजों लोगोसे ओ गोबां रोंगौथि मोननायजों लोगोसे मा ओ सोरबा ओ फोरोंगिरि जागोन सोरबा बिदिनो अफिसफोराव एबा ओ मोनसे से जायगायाव थांनानै बियो खामानि दामानिफोर मावहैगोन आरो ना बिदिनो नांगौखिनि बुस्थु ओ रोंगौथिजों गियान गैयाब्लाथ' जेबो खामानियाव उदाया होननानै मिथिखागौ नोंथाङा गियान आरो रोंगौथि थाथारनांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो मा मोजां थाखो थाखो फरायलांनायजों लोगोसे मा ओ गावनि जायगाखौबा फोसाब हागोन आरो ओ बेफोरनि गेजेरजों नोंथाङा ओ फरायनायनि सोमोन्दै आरोबाव माबाफोर बुंदेरबावनो सानदों नामा?
औ नोंथां माने ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानानै जेनेबा मोजां मोजां साख्रि बाख्रिनि थाखाय ओ ओ सुबुंफोराहाय जेनेबा बिदिनो टाउनफोरावबो थांनानै बिदिनो फरायहैनायखौबो नुनो मोनो नो आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो इदिनो जेनेबा जेनेबा
औ दाब दाब जायगायाव थांनानै फरायहैयो आरोना
औ औ औ बेबायदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गोबां गियान मोननो हायो नों थाङा होननाय बायदिनो जेनेबा जोङो सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' जोंहा ओ जाम्बा जाम्बिसो जाना थागौ मोन नङा होमबा नों थां औ सोलोंथाइ लोगोसे जोङो दा एसे जौगानायाव
औ नंखाय बाखाय फोथायनाय खारबाय।
औ औ नंगौ नोंथां। ओ जेनेबा गोदोनि गोदोनि समावथ' बिदि सोलोंथाइ लानाय बारा गैबाङामोन ना नोंथां ओ बेनिखायनो गोदोनि समाव गोबां खोमसि फोथायनाय दंमोन आरो। दाथ' बेफोरखौ बारा नुनो थ' थांलिया।
औ।
सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो एफोरखौ ओ एसे सोलायनायखौ नुदों होननानै बुंनो हायो आरो नोंथा औ।
दों।
औ।
औ।
बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ लानानै ओ उन्दै उन्दै गथ'साफ फोरखौबो गोबां गियान होनो हायो।
औ औ।
ओहो उम ओमफ्राय आरो इदिनो ओ ओ गामियारि सुबुंफोरखौबो ओ इसे जाम्बा-जाम्बि गामियारि सुबुंफोरखौबो जोङो एसे लेखा गोरों सुबुंफोरा एसे बोसोन होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां उम।
खोमथाय-खोमसि फोथायनाया खारो आरोना?
औ औ।
औ।
बेबायदिनो जोंना सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलोंथाइनि गेजेरजों
गोबां ओ नांगौ जिरादफोरखौ बुथुमना लानो हायो आरोना?
औ औ।
गोबां गोदान गोदान आइजें ओ बिद दिनो लेख लेखा गोरों जानानै साइन्टिस्ट आरि माने मा ओ मिथियि आरिफोरखौ माने सिकेल बायदिसिना सोलोंनानै आरोना। ओ बिदिनो ओ हयथ' कर्सफोर लानानै आरोना। गोदान गोदान दानि टाइमावथ' मा गोदोनि टाइमावथ' बिदिनो गोदान गोदान मा ओ जि क्लास हरनाय ल गे लगे बिदिनो आइटि आइ पलिटेकनिक बिदिनो बायदिसिना कर्सफोर लानाय गैयामोन आरोना गोदोनि टाइमावहाय जा फरायो बिदिनो फोरों गिरि सोरबा बिदिनो समाज दैदेनगिरि बेफोरबायदि जाहैयोमोन आरोना। आरो दानि टाइमाव गोबां दिन नुनो मोनसे फरायनानै बिदिनो ओ बायदिसिना कारेन्ट बानायग्रा इलेक्ट्रिकेल आरि बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि ब्रान्स थायो आरोना बेबो।
औ थायो नोंथां।
कर्स लानानै मा ओ गावनि लाइफखौ एबा गावनि जिउ खौ माने था थांनानै थानो लाखिनो थाखाय मोजां बिदिनो नांगौफोरखौ बुथुमना लानो थाखाय बियो मा फरायनो हासै आरोना। बिदिनो गोदान गोदान आगजुफोर मा थाखो थाखो फरायनानै गोरों जानानै गोबां ओ टेक्न'ल'जि ओंखारबाय आरोना जेरै गोदोनि टाइमावहाय मबाइल फन गैयामोन। बेखौबो दानि समाव दिहुननो हा बाय फरायनायनि गेजेरजों। ओ बि दिनो सिगांनि टाइमावथ' मा लाइजाम बायदि इदिनो लेखा लिरनानैसो ओ दैथाय हरोमोन आरोना।
औ औ
दानि टाइमावथ' मा फन बुबानो सिम थाबाय फनावहाय बास। फन बुबानो मोनबाय आरोना बि औ बायदि- बायदि आरो ना। ओ बिदिनो नांगौ जिनिस ओ समफोरखौहाय मा लेखा फरायनायनि गेजेरजोंहाय गोदान- गोदान आगजु गारि मथर गोजौयाव बिर हेलिक -हेलिकप्टार एलप्रेन बायदि -बायदि रोखोमनि दिहुनना लानो हाबाय आरो ना। सिगांनि टाइमावथ' मोसौ गारि एबा मोसौ एबा मैसो गराइफोरजोंसो हान्थियोमोन नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
मोजां- मोजां बिदिनो लामा गैयामोन। ओ। गोबां खस्थ खालामनांगौ जायोमोन थाबायनानैसो थांनांगौ जायोमोन ओ गारि मथर गैयामोन आरो ना? ओ दानि मथर गारि, मथर थाबाय लामायाबो मोजां जाबाय। बांनायखाय ओ लामायाबो मोजां जाबाय आरोना ओ दाबसे जायगाखौ गिदिंनो थाखाय ओ गोदान- गोदान बिदिनो गुगोल मेप ओ बेफोरनि गेजेरजों गिदिंबायनो हासै आरोना।
औ, औ।
ओ बेबायदिनो बा ओ गोदान- गोदान आगजु खालामनानै मानसिया ओ थाबायनो हासै आरोना। ओ नोंथांनि बादिब्ला आरोबाव फंनैसो माबाफोर दाजाबदेरबावनो गोसो नामा?
औ नोंथां ओ माने जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां ओ बिदिनो आइजोफोराबो गोबां गियान मोन दों आरो। आइजोफोरा जेनेब बा ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जेनेबायदिनो गोबां आयदियामोन जों जे औ औ। नार्सारि इफोरदिनो जेनेबा पालार सालार। बेफोरदि सोलोंनानै ओफ्राय आरो। ओमफाय बिदिनो जेनेबा कम्पिउटारफोर लानानै। कम्पिउटार कम्पिउटार सर जेनेबा औ। जेनेबा कम्पिउटारफोर लानानैहाय। बिदिनो दखान दख फानैबा शपिं मलफोरावहाय फोरावहाय ओ कम्पिउटार। सुग्रा जाहैनाय। गोबां बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनदों आरो नों
औ खामानि मावहैनाय।
अ। बेबायदिनो आइजोफोराबो गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो। नङाब्लाथ' आइजोफोरा गोदोनि दिनाव ओ जौ जेनेबा न' सिङावनो थानाय। बिदिनो न'आवनो थानाय। ल'मोन आरो जि दानाय। मा दानाय न'खर न खरनि खामानिफोरल' मावनाय बिदिल'मोन आरो ओमफाय आथिखालाव दा सोलोंथाइनि गेजेरजों एसे आइजो फोरखौ जौ होनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो बाहेराव थांनायफोरखौ नुनो मोनदों औ। गोबां गोजान गोजान जायगायाव ओ रां खामायनो थाखाय एबा रां आरजिनो थाखाय थांनाय खौ नुनो मोनदों। ओ एसे एनै सोलोंथाइ ला नानैबाबो बिथांमोना एसे आइदिया मोननानै जेनेबा गावसिरनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ सुफुंनो थाखाय बा गावसिरनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय बेफोराव गोजान गोजानाव अ बा खामानि मावनो थांदों औ बेबायदिनो औ
होनबा नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा
औ औ जागोन दे नोंथां
औ नोंथांनिफ्राय गोबां ओ मि मिथियै बुस्थुखौ माने मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो हाबाय ए नोंनिसिम गोबां रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोना।
औ नोंथां।
दे होम्बा।
औ दे।